औ खोनादोंना आंनिखौ औ
अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौहाय अ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ जायो दे
औ नोंथाङानो नोंथांनिफ्रायनो जागायजेननोसै माने नों- थाङानो एसे फोरमायग्रोदो जोंनि गाननाय जोमनाया माबायदि जेनेबा माबोरै बानायनाय जायो बेनि सायावहाय
औ जोंनाथ' गाननाय जोमनाय होनोबा दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौनो होनजायो ओमफ्राय ओ गोदोनि दिनाव माबारै खालामोमोन बेखौ खोन्थानो सानदों आं
औ औ औ खोन्थादो दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ ए जेन'बा गोदोनि दिनाव आर'नाइखौ जोंना दावहारुफोरा दावहा नांनो थाङोब्ला माने बाहायोमोन ना गोदो बेखौ सुरे रिक्साखौ बास बायदि बाहायोमोन आरो जाहा थे दावहा नांनाया मोजां मोजाङै दाव हा नांनानै फैफिननो हायो बिदि ओमफ्राय गोदोनि मोनसे सल' खोनानो मोन्दोंमोन आरो आबै आबौमोननि समाव आबै आबै मोना खोन थादोंमोन आरो बे सल'खौ जे बे दावहा नांनो थां ओ दावहा नांनो ओ थांनोसै समाव जेब्ला बे मोनानिस सान हाबनायनिफ्राय लानानै फुंनि ओ सान ओं खारनायसिम जेब्ला बे आर'नाइखौ दानानै दिहुननो हायो होमबानिया बे बे आर'नाया माने मोजांसिन जायो आरो स्ट्रं बोलो गोरा माने मोजांसिन जायो आरो जे जायखौ लानानै दावहा दावहारुवा दावहा नांनो थाङोबा गासैबो खैफोदनिफ्राय बासिनानै मोजाङै फैफिननो हायो आरो देरहानानै बिदि होननानै बुङोमोन आरो गोदोनि दिनाव ओमफ्राय बे आर'नायआवबो आरो मेरला आगर थायो जेरै मा जेरै- ओ दिंखिया महर आगर थायो। हाजो आगर थायो दाउ राय आगर थायो। आरो आरो दं बावो मेल्ला ओं गासैखौबो मोनस सिनाय नंला आङो। नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानगोन नामा? बिनि सोमोनदै एसे
औ औ नोंथाङा होननाय बदियैनो जोंना बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना बे दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेनोसै नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो माने जों माने ब जोंनि बर'फ्रा माने गोदो आबै आबौआनो फोरों बोनाय बायदि माने जों बेफोर गाननाय जोमनायखौ मा न'आवनो बानायनानै लायो आरो माने। जों माने गावनि आखाइ जोंनो दानानै लायोमोन आरो। माने जोङो गोदोनिया आबै आबौआनो जोंना बेफोरखौ जोंखौ माने ओरैबायदि रोंखा-राखा खालामजादों दे जोंनि बर' आइजो फोरा माने दानाय लुनायाव आखा-फाखा नङा होमबा? जों माने गावनि नांगौ जिफोरखौ गाननाय जोमनायखौ माने गुबुनाव बाया आरो। बेफोरजों दख'ना गाम साफोरखौ माने आर'नाइफोरखौ जों न'आवनो दानाय नुयो आरो। जाहाथे जों दानाय दख दख'नाफोरा नोंथ माने गोरा जायो नङा गाननो मोजां जायो नङा होमबा? आरो जों गावनो गोसो गोसोबायदि गाव जि लुबैदों बेबायदि गाननायखौ जोङो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो माने।
औ।
बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदि जोंना बे आर'नाइखौ हरसेयावनो सोंनानै हरसेयावनो दानानै हरो होननायखौ आंबो माने जोंबो माने खोनानो मोनदों आरो माने आबै आबौनिफ्राय। माने बे मोनसे फोथायनाय आर आरो माने हरसेयावनो सोंनानै हरसेयावनो दानो हायोबालायनो माने माने दावहायाव जेना होननानै फोथायनाय आरो माने। बेयो जोंनि गोदोनि आबै आबौआ माने फोथायनानै माने फालिबोनाय आरो बेफोरो माने आथिखालावथ' जों बेफोरखौ नुनो मोनला अब्लाबो माने जोङो माने बेफोर फोथ फोथायनायखौ जों बहुत खम नुसै अब्लाबो जों माने बे दखना दानाय आर'नाइ दानायखौ नुनो मोनो आरो जों माने बेयावहाय गोबां आगर होनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोंनाथ' आर'नाइआव हाजो आग'रानो बयनिख्रुइ जोंनि बर'फोरनि आगराव हाजो आगरानो बयनिख ख्रुइ मुंदांखा आगर नङा होमबा माने जोङो माने जिफोरखौबो ओरैबायदि समायना नुयो जे जिं जिंआवहाय माने हाजो आगर होयोब्ला माने आगरफोराथ' जोंना गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा हाजो आगर दिंखि या आगर खासि थाय फारौ मेगन बैग्रि बिबार बिदिनो गोबां आगर दं आरो माने जों बेखौ बुंनानै माने फोजोबनो हाया आरो अब्ला नोंथाङा बेहाय माने बे जोंनि जेनेबा गाननाय जोमनाय बर'फोरनि जि दानाय बेफोरजों माने मा होनो रांखान्थियाव माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि फैसा खामायो रां खामायो माने बेफोरखौ बेफोरनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओम माने जोंना थ' दा गासैबो बांसिन माने दो दख'नाफोर औस गोदोनि बायदिथ' थ' दाना दानाय जोमनाया माने न'आव बांसिन दाला मानसिफ्रा मेचिनफोरावसो माने थाब थाब था दाखांनो हा हानायनि थाखाय आरो मे बुरजा बुरजा दा थांनो हानो थाखाय माने मेचिनफोरावसो बाहायो ना दाना बांसिन आखाइजों दानाय नुला आरो न'आव बिदि दानाय नुला बांसिन ओरैनो गामसा गाननायफोरखौलाय थाब थाब जानाय जेरै आगर गैयै जिनिस आगर गैयै जि फोरखौ दानो थाख खाय न'आव दाजायो आरो जेखो जाय थाब थाबनो जायो ओमफ्राय बांसिन थ' इदि मेचिनफोरजोंसो माबानाय जायो नालाय ओमफ्राय जाय खौ जोङो थाब थाब दिहुननो हायो आरो बुरजा बुरजा बिदि फानहरन बो हागोन । जोङो थाब थाब ना आरो बिदि ओ दानाथ' ओ मेरला ओह गलाफोरबो ओंखारबाय दख'नानि जेराव थाङो बेयावनो गलाफोर ओंखारजोबबाय। माने जायगा जायगा गोदोनि दिनावथ' बांसिन मोनला नाम बहाबा एसे गोजान गोजाननिफ्राय लायनांगौ जायोमोन जोङो जेरै माने बर' जायगा फोरनिफ्राय मोननो थाङोमोन आरो गोद दानाथ' गासै माने आस सामनि गासै जायगायावबो मोनो आरो बिदि माने औ मोनो। ए नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आरो माबाफोर?
औ औ जोंना नोंथाङा होननाय बायदि माने जोंना बेफोरखौ माने जोंनि दानि सुबुंफोरा माने बेफोर जि जोमखौ माने गाननाय जोमनायखौ माने गाननाय जोमनायनि अनगायैबो माने रांखावरि रां खामायनायबाव माने बाहायदों आरो माने फैसा खामायनायाव जाहा थे जोङो न'खर खुंनांगौ जेहे थ' गोबां रांखावरिनि गोनांथि जायो नालाय बेनि थाखाय जोङो माने बेफोर लामाखौ माने जि दानायखौ माने जोंना बे गाननाय जोमनायखौ माने रां खामायनाय महरैबो बाहायदों आरो माने जाहाथे जोङो बे गाननाय जोमनायखौ दख'ना गामसाखौ माने जोङो न'आवनो दानानै जोङो माने गोबां जायगाफोराव फानहरनायखौ नुदों आरो माने आरो बिनिफ्राय जोंना बे जोंनि गाननाय जोमनायखौनो खायफा आइजोफोरा माने फानो फालांगि महरै बाहायो माने बिसोरो गुबुननिफ्राय आथिखालाव नोंथां होननाय बायदि मिसिंजोंनो दायो जिहेथु जोङो माने थाब थाब समनि आंखाल जिहेथु जोंहा बयबो सुबुंफोरा दो गोजौआव दावगानो सानो नङा होनोमबा? बिनि थाखाय माने फैसा खामायनायखौ सानो नालाय बिसोरो माने माने मिसिंजों दासै आरो आथिखालावहाय माने जों बुरजा बुरजा दायो सानसेयाव गांनै गांथाम हानांगौनि जायगायाव जोङो गोबां बुरजा बुरजा जि जिबा नैजि बिदि बाजिखान बिदि ओ खामायनाय माबा खालामनायखौ नुयो आरो बेनि फ्राय जोंहा माने रांखावरि बुथुमनायाव एसे मुलाम्फासिन जायो आरो बेफोर दानायाव माने ओमफ्राय नोंथाङा माने बे जिफोरखौ जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा माने ओ माबाफोर गाब गानायनि बागै कालार लागायनायनि बागै मोनथियो नामा जेनेबा माबोरै बानायोमोन
औ उम औ एसे एसे मोनथियो माने बांद्राय मिथिया थेवबाबो एसे एसे मिथिनाय गोदोनि दिनाव जेन'बा कालारनि थाखाय जों ओ जोंनि माने ओ बर' सुबुंफोरा मानिबा फिथाइ इनिफ्राय फिथाइ साम थाइफोरखौ बाहायोमोन आरो बांसिन बे दालाय ओ आ मा मा फिथाइ फिथाइफोरनि नामखौथ' मोनथिला आङो बांसिन माने सि खिलि सिलिखा फिथाइखौ सिनायोना नोंथाङा औ बिनिबोफ्राय ओ बिनिफ्रायबो कालार माने गाबहोयोमोन होननानै खोनानोमोन दों आरो
औ औ सिलिखा आमलाय औ माने सिलिखा आमलाय बेफोर माने ओमफ्राय आरो खायफा बिलाइफोर बिबारफोर दंफांनि जोंना माने गोदोनि मान सुबुंफोरा माने हाग्रानि बिलाइ बिफांफोरजोंनो खाालार होयोमोन जिहेतु माने गाब गायोमोन नङा होमबा बिसोरो न'आवनो बानायनानै बेनिफ्राय जोंना मा होनो बे सिलिखा आमलाायनिफ्राय माने एसे बोरैबा गोसोमहां गोसोमहां खालार जायो आरो नङा होमबा गोसोम गोसोम हांखालाद जायोना बेफोरजों माने रुनानै माबानानै आंबो बानायनाय खोनानो मोन्दों आरो माने जोंनि आबै आबौआ खिन्थानाय मथेब्ला औ आथिखालावथ' बेफोरखौ जों नुनो मोनला नङा ह होनबा माबायदि बानायो बेखौथ' जों मोन सिलाप बेनिफ्राय आरो जोङो माने खायफा जिफोरावहाय माने जोंनियाव माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ फोरोंनाय बायदि माने माइदि होनाय ओंखामजों संनायखौ नुनो मोनो आरो माने बेखौ औ मायदि होनाय दासिमबो नुयो आरो माने जों बिदि ओंखाम संनायखौ मान बिदिबालायनो माने फोरा गोरा जायो होननानै बुङो आरो। माने जिया हाय थाब जवा दानो मोजां जायो बेफोरदि होननानै बुङो आरो। औ नोंथां नि नोंथांमोननि जायगायाव माने आथिखालावबो बिदि जेनेबा बर' फोरनि गान्नाय जोमनायखौ माने गावनो बानायनाय नुयो नामा जेनेखि नोंथाङा माने बिथिंजाय सोलियो नामा दासिमबो बानायनानै गाननायफोरा
औ जोंनिथिंथ' बिदि बां बांद्राय माने बे दख'नाफोरखौ दानाय नुवा नाथाय बे गामसाा आ गामसाफोर खौ दानाय नुयो आरो जेरै माने एसे एसे बांद्राय जेराव आगर नाङा। बेफोरबायदि जिफोरखौ दा जोमनाय जिफोरखौबो दानाय नुयो आरो। खालि बे दख'नाफोरखौ बांसिन दानाय नुला। माने बां बांसिनखौनो बायनानै गाननायल'सो खोनायो आरो आङो। नोंथां मा नोंथांमोननिथिंलाय बिदि दानायफोर दङ नामा दाबो?
औ जोंनिथिं माने जोंनिथिं दासिमबो बेफोर दानाय लुनाया सोलियो जि थु माने बांसि सिन्नोनो नोंथां होननाय बिदि गामसा दख'नाफोरा आगर आगर बेबेबाबा गोनांफोरा जायाबाबो। माने एसे एसे जि खासि हा थाइ आगरफोर फिसा फिसा हाजो आगरफोर बेफोरो सोलियो आरो आर'नाइ दानायफोरखौ नुनो मोनो। मानि बेफोरखौ आरो बिनि फ्राय गोबां गंगार जि दानायखौ नुनो मोनो जोङो। माने जिहेथु बेफोर माने फाल-फालांगियाव फैयो जिहेथु माने जेनेबा रां खामायनायाव हेफाजाब होयो बेफोरो। बिनि थाखाय माने-' बेफोर दानाय लुनायखौ जोङो दासिमबो माने सोलिनाय सोलियो आरो। जेनेबा बुरजा बुरजा नङा। बाबो जेनेबा हानाय खिनिखौ खाय-खायफा आइजोफोरा माने दानानै फानहरो। रां खामायो आरो बिसोरो माने बेफोर जि दानायजोंनो जिउ खुङो आरो। गावनि गथ' गथायनि नांगौफोर खौ माने बिसोर जा फुङो माने बेबजोंनो एसे लुबैनायखौ औ सुफुं होयो आरो बिसोरो।
औ।
अब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ जोंना समाबो बारलांबाय ना? औ। जायो।